खोनादों ना हेलौ
दा खोनादोंना
औ
औ खोनादों ना नोंथा हेलौ
हेलौ खोनादोंना नोंथां
खोनादों ना नोंथाङा खोनादों ना
औ औ दासो खोनादों नोंथां
औ नोंथांनिसिम गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि जासिहरनाय थाबाय लोगोसेनो उम लोगोसेनो नोंथांनो कल हरनायनि जाहोना जाबाय जोङो मोनसे आयदानि सायाव जोङो सावरायनो लागोन आरो नङा होमबा नोंथां
औ औ नोंथां
बेनिफ्राय नोंथाङा आंनो दान्दिसे सम होनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां हागोन
औ जोङो दा सायख'ना लानाय आयदानि बागै सावरायनोसै आरोना जोङो दा सायख खना लादोङो बैसागु जेनेबा जोङो बैसागुआव मा मा रोखोमनि मैगं थाइगं जानाय जायो मा मा रोखोमनि गाननाय जायो बेफोरखौ जोङो सावरायगोन आरो नङा होमबा नोंथां
नंगौ नोंथां नंगौ
औ जोंहा ओरैनो बैसागुआव बैसागुखौ जोङो मोननै रोखोमै मोननै रोखोमै फालियो जोङो जेरै मोसौ बैसागु आरो मानसि बैसागु जोङो बे मोननैखौ जोङो फालिनाय जायो जेरै जोङो सैथो दान उम सैथो दाननि जोबथि खालाराव जोङो मोसौखौ थुखैनाय जायो बै सानखालि जोङो मोसौखौ थुखैनो थाखाय जोङो बिनि सैथो दाननि लास्टनि सानसे सिगाङो जोङो बै सानखालि जोङो जिखुनु मोसौनो मोसौखौ थुखैनो गोनां जानायाव नांगौ जानाय मुवा बेसाद बेफोरखौ जोङो थाग थियारि खालामनानै लायो नङा होमबा नोंथां
नंगौ नोंथां नंगौ
अ औ थिग बेबाददिनो जोङो मा मा बुथुमनानै लायो होनना बुङोब्ला जोङो जेरै लाव फान्थाव थाराय गाज्लि बेफोरबायदि बायदि रोखोमनि दिग्लि दिथि बेफोरबायदि बायदि रोखोमनि बिफां लाइफांनि बिलाइ बिफां लाइफांनि बेदर जोङो बेफोरखौ बुथुमनानै लाग्रोनाय जायो आरो गिबियाव आरो बे आरो बेफोरजों औ आरो बेफोरजोंनो लोगोसे जों आरो मोसौ खुबैनायाव जोङो आरो नांबावगौ जायो जोङो जेरै सबायफोरखौबो एवनानै होफानाय जायो आरो जेरै हालदैफोरखौबो होयो बेफोरबायदिनो मोसौ मोसौ थुखैनायाव जोङो बेखौ होनाय जायो आरो थिग बेबादिनो जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो मोसौ थुखैनायाव खनबोनाय एबा खुगा मेथाइ जोङो बेखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो खनबोनायखौ जोङो नुनो मोनबोगासिनो दं आरो जेरै लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै फिसा जावाय था होननाय बे खुगा मेथाइखौ जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो रोजाबबोनाय जोङो नुबोनाय नुबोनायखौ जोङो नुबोदों आरो
औ नोंथां
जोङो आरो जोङो आरो बेफोरजोंनो लोगोसे आरो गोबां बेफोरजोंनो लोगोसे आरो जोङो मोसौफोरखौ थुखैयो थुखैनो थाखाय जोङो फख्रि एबा बिलोमाफोराव जोङो मोसौखौ थुखैनो लांनाय जायो आरो आरो बेबादिनो थिग मोसौखौ मोसौखौ थुखैखांनायनि उनाव जोङो न'आव लाबोनानैसो बेखौ लाव फान्थावखौ सारो नालाय जोङो न'आव लाबनानै जिहेथु जों मोसौखौ लाव फान्थाव सारनानै जिहेतु दिगलिथिजों जों दुब्लियाव जोङो दुब्लि फारसे होनानै लाङो आरो दुब्लियाव जोङो बेखौ उदां उदां फोथाराव जोङो बिसोरखौ होगारहरो आरो आरो थिग बेबादिनो मोनाबिलि समाव थिग बेबाद बिदिनो जोङो बेखौ मोनाबिलि समाव जोङो मोसौखौ बाथौ जोंनि बाथौ थानसालियाव जोङो आलारि बाथि लगायनानै आरो गलियावबो आलारि बाथि लगायनानै जोङो मोसौ खौ फागा गोदानजों एबा दिरुं गोदानजों जोङो बेसोरखौ खानाय जायो आरो थिग बेबादिनो जोंनि मोसौ बैसागुआ जोबनानै थोगो आरो आरो थिग बेबादिनो औ
नोंथां बै जे मोसौ बैसागुआव जे जोङो बै मोखोना बिलाइ आरो माबा माबि बिलाइफोरखौ जे जोङो बाख्रि आगान बा न'नि लांगोनाफोराव फुनानै दोनो ना बे मोसौखौ गानहोखांनायनि उनाव नोंथां
आं बेखौ माने मोनथिनो लुुबैदों आरो आं बारा मिथिया बेखौ मानि थाखाय मानि जाहोनाव माने थुनानै दोननाय जायो आरो न'आव बेखौ नोंथाङा मिथिगौ नामा
औ ओरैनोथ' आंनि साननाय बादिब्ला जोंनि ओम जिहेथु जोंनिया ओरैनो बायजोफोराव ओरैनो मोदाय दावदायफोरा ओम जोंनियाव साफिनो हायैनि थाखा थाखाय बेफोरखौ थुनानै दोननाय जायो आरो आरो औ आरो बेफोरजोंनो लोगोसे जोङो मोसौखौ जिहेथु होनानै दुब्लियाव होनानै लांनायनि सिगां जोङो औवा हासुंखौ औवाखौ मोनथाम दाननानै जेनेबा थथाम दाननानै जोङो बेखौ खाजबनानै जोङो खान्थानि खिथौखौ जेनेबा गोसोम हांगारखौ जोङो हलनानै जोङो मोसौनि बिखुङाव फोननाय जायो उम बेखौ जोङो मानो फोनो बुङोब्ला जोङो गोदोनि दिनाव जोङो मोसौ फोरखौ हाग्रायाव होना दुगै थुखैखांनानै हाग्रायाव होना हरनाय समाव जिहेथु जोंनि हाग्रानि जिब जुुनार जिहेथु मोसा मोसा मु मोसा मुफुरि लख्राफोरा जोङो बेखौ जानो हाया जिहेथु जानो हाया माने गावसोरनि लोगो सारजों जेनेबा फाख्रा सिख्रा नुबा गावसोरनि लोगो सानथों होननानै जोङो बेखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो फोननायखौ जोङो नुबोगासिनो दं आरो नोंथां
औ
औ नोंथाङा एसे फोरमायलायदो नामा बिदिब्ला
औ नोंथां जोंनाथ' जेरै नोंथां फोरमायलांनाय बायदि मोसौ बैसागु आरो मानसि बैसागु फालिनाय जायो
सिगाङै सिगाङैथ' जोङो गोबां माने दानसेहालागै फालिनायखौ जों नुनो मोनोमोन नङा ओमबा नोंथां? आजिखालिथ' बयहाबो समनि आंखालखौनो होनजा दा आजिखालि बिदि फालिनायखौ नुनो मोनला। थेवब्लाबो जोङो मोसौ बैसागु मानसि बैसागुखौ जोङो फालिथारनायखौ जोङो नुनो मोन मोनो आरो
औ औ नं
खौ होनोब्ला जोङो बर'नि मोनसे गोदान बोसोर हिसाबै जोङो बेखौ फालिनाय जायो। सेथि फोरबो होनना बुङोब्ला जोंहा बैसागुआनो जायो। बेयाव जोङो गिबियावनो नोंथाङा बुंलांनाय बायदि ओ सैत्र दान होनदोंमोन नामा नोंथाङा जोबथा सानखालि
औ
औ जोङो मोसौ थुखैनाय फोरबोखौ फालिनाय जायो गिबियावनो जोङो
न'वाव नांगौबायदि दिगलिगुति मोखोना बिलाइ दुमब्रु बिबार बेफोरखौ जोङो नांगौखिनि लाव फान्थाव बेफोरखौ जोङो लाबोग्रोनानै जोंङो हानानै लायो सौराइ एवनानै लायो। मोसौखौ जोङो मोजाङै जाहोग्रोनानै बिनो माला गानहोग्रोनानै जोङो ओ औवानि टेंवोल जिरनानै जोङो माला गानहोगोरो मोसौखौ बिनि उनावहाय जोङो मोसौखौ दा नोंथाङा फोरमायलांनाय बायदि औवा औवाजों बा जोङो थालिरनि मादाखौ लानानै जोङो मोसौनाव मोनथाम मोनथाम बिदिनो गाबखौ बुरजायो होना दोननाय हो होजोबनाय जायो आरो बिनि उनावहाय जोङो मोसौ खौ सौगराय जाहोनानै बा नोंथाङा मा मा? जगार खालामदों मोसौनि थाखाय बेफोरखौ जाहोनानै मोसौनो माला गानहोनानै जोङो दैमा फारसे नङाबा जोङो दैमा गैयाब्ला जोङो दैखरनि दैफोरजोंबो थुखैनाय जायो आरो आजिखालिथ' दैमाफोराबो खाथि खाथियाव थाया नालाय टाउन सोहोरावबो थानाय जायो बर'फोराबो दा बेफोरजों थुखैगोरना लानायनि उनावहाय जोङो मोसौखौ जोङो मोसौ बैसागुखालि हगारनानैसो होनाय जायो आरो। औ जेब्लानोखि मोनाबिलि जायो अब्ला जोङो जोंनि लामानि लांगोनायाव जोङो जुजाइखौ सावनानै जोङो न'निफ्राय जाहाथे गारजि नाम माबा माबि नांनायफोर गाज्रि मो दाय मो-मोला बेफोरखौ होखारगोरनाय जायो बिनि उनावहाय जोङो मोसौनो मोसौखौ लेंहरनो थाखायबो सावनाय जायो होननानै खोनानो मोन्दों आङो बिनि उनावहाय जोङो लामायाव लांगोनायावनो जोङो सौराय एवना लानायखौबो जोङो मोसौ फैबा जाहोनो आरो दैबो दोननाय जायो। लांगोनायाव बिनि उनावहाय जोङो मोसौखौ जेब्ला जोङो होनानै लायफिनो अब्ला जोङो मोसौखौ लाबोनानै जोङो गलियाव आलारि बाथि बिदिनो सावगोरनानै जोङो मोसौखौ गोदान दिरुंजों खानानै बेयाव दोननाय जायो आरो नोंथां बिनि उनावहाय जोंहा फैयो नेक्स्ट दिनाहाय जोंहा फैयो मानसि बैसागु मानसि बैसागुआव जोङो गिबियावनो फुङावनो सिखारनानै दुगैस्रां- लोबस्रां जोङो गावखौनो देलाय -मालाय जोङो बिमा -फिफाखौ खुलुमग्रोयो सनमान लायो। बिनि उनावहाय जोङो बाय- बाहागि खाथियाव थानाय गिदिरफोरखौ जोङो खुलुमहैस्रांजोबनाय जायो आरो नोंथां। बिनि उनावहाय फैफिननानै जोङो गावनि न'नि बाथौ एबा जिखुनु जाया ब्रह्मआनो जा बेफोरखौ जोङो गावजों गाव न'आव लुनानै लानाय मन्दिरावनो जोङो खुलुमग्रोनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ औ औ।
बिनि उनावहाय जोङो जेब्ला गावनि न'खराव खुलुमखां जोबनानै जोबो अब्ला जोङो थानसालि फारसे आगान सुरलांनायखौ नुनो मोनो आरो। थानसालियाव जोङो गिबियावनो आफा बोराइ बाथौनियाव जोङो आर'ज गाबगोरो बिदिनो आर'ज जागोरो बिनि उनावहाय जोङो गिदिर गिदिरफोरखौ उन्दैफोरा सनमान लायो। बिनि उनावहाय गिदिरफोरा। उन्दैफोरनो बोर सारस्रिनाय बेफोर हाबाफारिया जायो। बिनि उनावहाय जोंहा खुंखा जानाय हाबाफारिबो जायो जोंनि थानसालियाव बिनि उनावहाय जोंङो सप्तासे बा सानथाम सानब्रैहालागै न'खर- न'खर गामियाव बेसां न'खर दं न'खर न'खर हाबनानै जोङो बैसागु रंजानायखौ फालिनाय जायो आरो मानो फालिनाय जायो होनोब्ला जोङो
गोदान बोसोर बरायनाय हिसाबै न'खर-न'खर थांनानै गासैबनिबो न'खराव जोङो खुसिखौ लाबोनो थाखाय जोङो बेबायदि फालिनाय जायो आरो नोंथां नोंथांमोननिथिं माबोरै फालियो मानसि बैसागुखौ एसे फोरमायना होदो नोंथाङाबो
औ ओ जोंनिखिबो बेफोर नोंथाङा खोन्थालांनाय बायदिनो फोरमायो ना नाथाय जोंना दा समा जोबनायनि लामायाव आगान सुरबाय आरोना नोंथां बेनिखायनो जोङो उनाव सम मोनोबा रायलायफिनसिगोन नामा नोंथां?
औ जागोन दे नोंथां।
औ दे दे
दे गोजोन्थोंसै।